नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
औ दायो नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा एसे जों आयदा मोनसेनि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों आं।
हागोन नोंथां दाथ' आं ओरैनो फ्रियैनो दङ।
नंगौ नंगौ दे बिदिबा। जों आयदाखौ जोंनि बर' हारिनि ओ जाय जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय। बे खान्थिफोरखौ माने जों मा मा जों जि गानो बा जों गाव हारसिं माबोरै दाना लायो खान्थिफोर आरो जों माबोरै खुन्दुंखौ बानायो आरो गाबफोरखौ जों माबोरै होयोमोन। गोदो समाव आरो औ आथिखालावथ' जोंथ' बाजारफ्रावनो मोनो नालाय खुन्दुंफोरखौ। थ' बेफोरखौबो जों एसे सावरायनोसै आरो गोदोनि उफाय लानानै आथिखालसिम आरो औ औ दे नंगौ नंगौ। नोंथाङा बिदिबा एसे बुंग्रोदो नामा?
औ बेनि सायाव ना?
औ औ।
औ औ दे बिदिबा माने नोंथाङा जिबायदि आयदाखौ सायख'नानै जों सावरायलायनो थि खालामबाय। आ बेखौहाय आं माने जा मिन्थिगौ बेखौ माने एसे फोरमायनोसै आरो।
नंगौ नंगौ
जिहेथु माखासेफोरखौथ' बिजाबावसो फरायनो मोनबोदों नालाय। मेगनजों जायखौ नुदों बेखिनिखौ आं फोरमायनोसै दा गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' गिबियावनो माने जोंनि माने थांनानै थानायनि मोनसे गोनांथार बाहागो आरो बे गाननाय जोमनाया जिहेथु। बेनि गेजेरजों जों जोंनि माने। जिहेथु माने जानानै जों जेरै उदै बुङो थिग बेबायदिनो गान्नायनि गेजेरजों गावखौहाय गावनि देहा सोलेर बेखौहाय खोबथेनानै लानाय। बा होथेनानै लानो थाखाय जोंनि आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय जोंनो गाननाय जोमनायखौ नांथारगौ। दा। जिहेथु जोङो सिगाङावहाय। माबायदिमोन बेखौ मोजाङै मिथियोब्ला जिहेथु उननि समावहाय जे सुबुङा गावनो खुन्दुं बानायनानै बा खुन्दुं बर रननानै जि दानानै लुनानै गाननो रोंदों बे समनिफ्राय आंनि मिथिनाय बाददिब्ला बा एसे नुबोनाय बायदिब्ला गिबियावहाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्राय माने बै फिथोब थोबहोनानै निफ्राय खुन्दुंखौ बरननानै बेनि गेजेरजों। दानानै गानबोनाय बेफोरखौहाय मिथिनो मोन्दों आरो जिहेथु। जििरानाया दिनैनि बायदि दडाइरेक्ट बेबायदि थाथसाल बेफोरबायदि जायाखैमोन। सिगां समावहाय जों मिथिनाय बायदिब्ला जिहेथु सुदाम दानाय बेफोरबायदि फिसा बेफोरखौबो माने बेफोरनिबो मदद लाबोदों आरो। थावख्रि लुनायनि गेजेरजों जों खुन्दुंखौ माने बरनबोदोंमोन। बेबायदिनो लासै लासै आथि खालि नैबे थासारिसिम सफैबाय आरोबाव बेबा बिदिनो माने जिनि आगर आखाइ बेफोरखौहाय मिथिंगानि मोनफ्रोमबो माने मुवा बेसाद जिउ- जुनार मिथिंगानि समायना महर बेफोरखौ नायनानै बर' आइजोफोरा माने आगर आखाइ एरनायाव जोबोद आखा फाखा होननानै जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोबा ओ जोंनि बिर बायग्रा दाउ जेरै दाउथु बा फारौ बेफोरनि फारौ मेगन दाउथु गद' बेफोरबायदि होननाय आरो हाजो आगर जेखाइ आगर बिदि गुबुन गोबां गोबां माने मिथिंगानि जिब -जुनार दाउमा दाउसाफोरनि महर मुस्रिखौ नायनानै बेखौबो बिजआव आगर एरखांनो हायोमोन। आरो बिदिनो खाालार बा रं होननानै बुङोब्ला मिथिंगानिफ्राय माखासे बिलाइ रोदा बिगुर बेबायदि खांथिंनानै बबे बिलाइनिफ्राय आरो अबे रोदानिफ्राय माखौ होयोब्ला माने मा रङा फैगोन बेखौ सायख'नायाव बर' हिनजावफोरखौ जोबोद आखा फाखा होननानै मिथिनो मोनो बा बेबायदिनो जिखौ दाबोदों आरो आरो आथिखालावहाय जिहेथु दा जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों बेबायदिनो जोंथ' गामि ओनसोलाव सरासनस्रायै माने जोंनि गामिनिखौनो बुंनोसै माने जोंनि गामियावहाय थाथसााल बेबायदि थाथजों जिखौ दानायखौ नुनो मोननाय जायो। बयनिबो न'खराव गैद्रायाबाबो गामियावहाय माने ओमफ्राय दंफोखौनो बुंजायो आरो दासो लासै लासै एसे खमायबोदों अब्लाबो आं उन्दै समनिफाय दासिम नुबोनायाव गोबां माने जि दानायखौ नुयो जोंहाबो आइआ बेबायदिनो जि दायो। जेरै दानाय होननानै बुङोबा जोंहा गामसा जिहेथु जों बर' हौवाफ्रा बेखौहाय गानो गामसा गानो गामसा दायो दख'ना दायो। आरो सिमा जि बेफोरखौहाय दानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेबायदिनो गावनि नांगौखौ जों गावनो माने दानानै सुफुंनानै लानाय बा गाननाय आरो फाननानैबो जों रां मोनो। ए बेफोरबायदिनो माने दानाय -लुनायखौ गाव गाननायजों लोगोसे बेबायदि फालांगि खालामनाय बेफोरखौबो जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय नुनो मोननाय जायो आरो। दा आरोबाव गोबां दंबावोमोन अब्लाबो आं माने जा मिन्थिगौ बेखौहाय बारसन नोंथांनो फोरमायबाय आरो दा नोंथांनिफ्रायबो आङो नोंथांनि ओनसोलनि बा नोंथाङा नोनाय मिथिनाय बे
औ नंगौ नोंथां ओ। नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बेबायदिनो माने हुननि खुन्दुं बानायो जेरै नोंथां बे उन बिफां दंन। नोंथाङा सिनाय जानो हागौ औ माने जायखौ जोङो इंराजियाव कटन होनना बुङो। बेनोमोन आरोना आंनि फरायनाय बा बिजाबाव फरायना मोननाय बा जोंनि आबै आबौमोन गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा जोंखौ बुंबोनाय बायदिबा माने जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा जोङो बेबायदि बानायोमोना खुन्दुंखौ जेरै एम्फौ लाथानिफ्राय फिनानै मोननाय फिथोबनिफ्राय जोङो मुगानि बा जोंङ इन्दि खुन्दुं बेखौ मोननो हायोमोन। आरो जोङो बे खुननि आबाद मावनानै जोङो खुन्दुं बानायोमोन आरो। बेन बे आंनि मथेबाथ' बे खुननिफ्रायनो खुन्दुं फैदों आरो ना। अभायाबो सोदोबाबो औ खुन बिफांनिफ्रायनो औ खुन बिफांनिफ्रायनो जोङो खुन्दुं दिहुनोमोन नालाय बेखायनो खुन्दुं फैबाय बेबायाददि सानना लादों आरो ना आङो।
औ औ
बेसेबां सैथो बेखौ आं हमनो हाला। नाथाय आंनि मोनदांथि सार आं बुंदों आरोना बेखौ औ बेबायदि होननानै सानना लादों। बेखायनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नुदों बुङोमोन बिथांमोना आरो आं गावनि मेगनजोंबो नुदों आरो जों थावख्रि लुनायखौ औ जोंहा आबैयानो लुयोमोन आरो थावख्रि बुनाय बे इन्दि खुन्दुं दिहुुनमोन फिथोबनिफ्राय एम्फौ ला थानाय फिथोब नाथाय खुननिफ्राय बानायनायखौ आं नुनो मोनाखै खुन्दुं बानायनायखौ थ' बेबायदिनो आरो जोंहा फ लाथानिफ्राय जों जिथुुबा फिथोब गो बेनि गाबाथ' थाखायो नालाय जोंनि बिथिंगायारि नेचारेल गाब औ नाथाय हुनाथ' ओरैनो गुफुरसो जायोना बेहाय बायदिसिना गाब लागायनो हायोमोन आरोना जोङो गोजा गोथां गुफुर बेखौ जों मिथिनानै बिफां लाइफांनिफ्राय लायोमोन बा रोदाफोरनिफ्राय नङाबा फिथाइ बिलाइ बेफोरनिफ्राय जिखुनु फिथाइ आरो ओरैबो बुंनाय जायो आं खोनानो मोनदों जे जोंहा खान्थाल बे जोंनि खान्थालनि गेजेरनि जिथु थायोोना जोंहा मुदा ना मा होनो बेखौ बेनि गाब मादा औ बे मादानि गाबजोंबो बानायोमोन जोङो बेनिफ्राय गाब होनानै। आरो बेबायदिनो जोंहा बे गाबखौ लानानै जोंहा दख'ना बिदन होननानै बुङो बे बिदन गाबा बेबायदिनो आरोना गाबा गोजा नुवा आरोना गोजा जारौ बिदि नङा आरो बे खान्थालनि मादानिसो गाबार ना बियो बिदन दख'ना बिदना औ बेखौ होननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदि जोंनि ओनसोलावबो आथिखालावहा जोङो बेफोरखौनो नुनो मोनो माने बेबायदिनो फाइबार बायदि प्लास्टिकनि माबेबा नाइलननि बिदि होननाय खुन्दुंफोर फैबाय आरो ना बाजारावहा बेफोरखौसो जोङो बेफोरो माने गाब होखानाय फैयो नालाय। बेबायदि औ बेखौ जोङो बायनानै न'आवहा इसान दायो आरो थाथखालजों बे थाथ खान फाला ओरैनो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोन्दों माने माखासे हिनजावफ्रा न'खर न'खरबो दायोमोन।
उम
आथिखालावबो दानाय नुयो नाथाय खम आरो ओमफ्राय आरो जोंनि ओनसोलाव वेरिं न' होनना बुङो बिदि ओ दख खनाफोर बा जि दानायनि जिथुुबा बहुथा थायोना फिसाफोर थायो आरो पावार लुम होनना बुङो बे जायथबा मेचिनजों दानाय बायदि आरो बेखौ बेफोरबो दंलाबायो बेजोंबो दानाय जायो आरो। दथाय बिसोर आंमोनहा बेबायदि माने जिथुबा बे इंराजियाव बुङो ना सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानै बेबायदि ज' जाना लायो आरो हिनजावफ्रा जोंनि आइजोफ्रा औ बेबायदि जानानै बिथांमोनाबो अ जि दायो दानानै फानो। जजोंनो बिथांमोना सोलिदोंबो आरो सोरखारनिफ्राय बेबायाददिबो ओ लनफोर मोनदों आरो बेबादि सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो दख'ना दानाय जायो आरो। गामसा बायदिसिना गामसा आरो आर'नाइफोर आरो बायदिसिना जोमग्रा। माने बायदिसिना आगर होनाय जेरै नोंथाङा बुंबाय जे दाउथु गद'नि आगर होननानै फारौ मेगन हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आगर होजानाय खौ जों नुनो मोनो आरो बिबारो एरो आरो आथिखालावहा जों गोबां बिबार एरनाय नुनो मोनो बायदिसिना बेबायदि आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहा बे दख'ना अग्रं दख'नाखौ गाननाय जायो आरो ना। ओरैनो न'आव थानाय समावहा अग्रं दख'नाखौनो गानना थायो आइजोफोरा ओमफ्राय जेब्ला बायजो'आव ओंखारलाङो एा बाजारफ्राव ओंखारलाङो अब्लानियासो जों बे लांगा द नाखौ गानो आरो बेबायदि आरोना नोंथां थ जोंनि गोदोनि आबै मोनाथ' आं बेखौनो गानोमोन अग्रं दखनाखौनो जेरावखि थाङाबानो औ बिसोमोन आरोना जोंनि ओनसोलनि दख'नाया थ' बिथांमोनाबो बेहाय बे आगर फारौ मेगन दाउ माबाखौ दाउथु गद' हाजो आगर बायदिसिना बिसिना बिबार बेफोरबायदि बर'नि मैखोम मैखोम जाय आगरफोर दं बेखौ एरनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जों गानना एरनानै गाननानै औ बे अगं दख'नायावहा माखासे बुरै बेफोर दङ दाबो गानो आरो बिदि अख्रं दख'नाखौ दाबो गोजा गोथां गोमो बायदिसिना। बिसिना रंनि गाबनि बेबादि गाननायखौ नुनो मोनो। औ बिनो दानि आथिखालावथ' बायदिसिना डिजाइननि दख'नाफोर ओंखारबाय। आरो बाहेरनि औ। वेबिंफोरनि बायदिसिना मुगानिखौनो होन बा जिखुनु दख'नाफोर आरो। बिदि ओंखारनायखौ नुबाय आरो दख फान गला होनानैबो बायदिसिना जोंनि आइजोफोरा बा जिखुनु हौवा मानसि। फाबो न'खर सालायलांगासिनो दख'नानि दखान बा गस्ला बे अ जोंनि आर'नाइनि गस्ला बेफोरबायदि बानायनानै आरो ओ औ। नंगौ बिदिबा जोंहा समा जाबाय थ' जों एसे औ दोनथ'लायनोसै बिदिबा।
दे जागोन दे नोंथां दे।
गोजोन्थों